हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ आं नोंथां नोंथांजों ओ जों जोंनिया ओ बांसिन सुबुंफोरानो सोरखारि सा साख्रिनि अनगायै माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जोङो सोलिनो सानो ओ बेफोरबायदिनो थिग ओ जोङो ओ बिजनेस होननानै बुङोब्ला जों गोबां मानसिफोरखौनो दाउ अमा आरो मोसौ बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै जोङो जों दिनैनि समाव जौगासार एबा जाफुं सार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो दाउ अमा फिसिनाय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दैनो फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो ओ ओरैनो फारामनि अनगायैबो जोङो मोसौखौ जोङो न'खराव गोबां ओ मोननाय जायो आरोना साफ्रोमबोनि बर'फोरनि न'खराव जोङो मोसौखौ मासे नङाब्ला मानै जोङो मोननाय जायो आरो जोङो मोसौ फिसिनानै जोङो ओ रांनि बेलायावनो जोङो गोबां मुलाम्फा जोङो मोननो हायो जेरै जोङो ओ सासे न'खरनि सुबुङा जेब्ला बेमार आजाराव गोग्लैयोब्ला एबा न'खराव माबा मोनसे मुवाफोर जोंनो नांगौ जायोब्ला जोङो बेफोर मोसौ बोरमाफोरखौनो जोङो फाननानै जोङो रांनि अनसुंथाइ जोङो मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो रांनि अनगायैबो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवनाय जोङो बाहाय नानै जोङो मोसौखौ ओ हाल एवनाय खामानियाव जों बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो जा मोसौ गाय एबा मोसौ दामब्रि जोङो बेजों बिनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोननो हायो जाय गाइखेरखौ जोङो फुदुंनानै साह लोंनो हायो आरो गाइखेर गोजायैबो जोङो फुदुंनानै लोंनो हायो जाय गाइखेरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर ओ मोजां होननानै ओ जोंनि बिगियानगिरि फोरा बुंनाय बुंदों बेनि अनगायैबो जोङो गाइखेरनिफ्राय पनिर माखन खि खिउ आरो गाइखेर मैखि बेफोरबायदि गोबां प्रतिन गोनां जोङो मुवा जों बानायनानै जानो हायो बेनि अनगायैबो ओ जोङो मोसौखौ फालांगि खालामनानै गोबां फैसा मोननो हायो जोङो मोसौखौ ओ फिसिनायावबो एसेबां गोब्राब जाया जोङो मोसौ खौ ओ फुङाव जोङो दोनदाल हैनानै ओ ओ दुब्लियाव फोथाराव जोङो दोनदाल हैनाय जायो बेनिफ्राय सानजौफु समाव जोङो दैमानि सेराव एबा फुख्रि ओ लान्दोफोराव जोङो दै दौनांगौ बेनि अनगायैबो जोङो मोना मोनायाव गलि फारसे जोङो लाना फैनाय जायो आरो अब्लानो जोङो मोसौखौ बेफोरबायदि गोरलै रोखोमैनो एसेबां मोसौनियाव जोङो सम हेंगारालासिनो जों मोसौखौ गोरलैयैनो फिसिनो हायो ओ नों नोंथांनि न'खराव बेफोरबादिनो बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनायनि अनगायै नोंथांनि न'खर न'खराव अमाफोर ओ दङब्ला नोंथाङा अमाखौ माबोरैहाय जोथोन लायो आरो अमाया मा मा खामानियाव जोंखौ हेफाजाब होयो नोंथाङा ओ एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङादि दानि बुंबाय हा फार्मनि बागै जोबोद अनेक फार्म दं होननानै दा नै अमाफोराबो सेम बिजनेस नङा होमबा
नंगौ नंगौ
बिजनेस ओ अमा फार्म अमा फार्मफोराबो बिदिनो बायदिसिना ओ अजद मोनो नांगौ जानाय समावल' नोंथां बिदिनो औ बिदिनो ओ अमाखौबो जोङो फार्म बानायो ओ अमाखौ जोङो ओ फारमा गोबां फिसा मोनो नङा होमबा थां वान होनानैसो जों फिसा मोनो बेखौ जोङो नांगौ समाव फानो एसे रांनि आंखाल जाबाथाय फानो औ नोंथां
नंगौ नोंथांमोन औ बि बिनि अनगायैबो अमाखौ मा मा आदार होनानै एबा माबायदि जोङो दोनब्लाथाय अमाया बांसिन देरहोयोब्ला बेमार आजारा खम साब देरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन हागोन दा जोङो अमानि थाखायथ' जों जोबोद साखोन सिखोन लाखिनांगौ जायो अमाखौ जों जों थानो थाखाय मोनसे खथा नांगौ जायो मानो होनबा माखौ थाखाय खथाखौ जों आरामसे साखोन सिखोनै आाजों आरामसे प्लास्टार सासार मारनानै दोनो आरामसे खथायाव सु थाखाय थाखाय गोरलै जाहैनि थाखाय माने पक्का नां नांथारगौ जायो आरो बे सिंनि फ्लरखौहाय ओंखायनो जोङो मथर नांगौ जायो लोगोसे अमाखौ अमानि खि बायदिसिना फखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय मथर नांगौ जायो गिबियावनो आरो अमायाथ' जोबोदमाया अमाना अमानि खाजो जाबाय गुन फ्रि ओंखाम बायदिसिना ग जोङो हो नङा होमबा नोंथां साब बरजों लोगोसे दाना बायदिना जोङो ओरै गय लानो होयो अ मानो बिदिनो
जोंनिया बेनि अनगायैबो जोंनिया साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बांसिन सुबुंफोरखौनो जोङो दाउनि फार्म होनायबो जोङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां। नङा होनब्ला औ दाउनि फार्म। मानसिफोरखौ गोबां मानसिफोरखौ मावनानै। बिथांमोनखौ गोबां लस जाजानायबो आं नुनो मोनदों आरो। बिनि अनगायैबो गोबां मानसिफोरानो माने जौग जानायखौबो आं नुनो मोनदों आरोोना जोङो। दाउ फिसिनायखौ जोङो माबोरै फिसिनांगौ बा मा मा बाथ्राखौ जोङो दाउ फिसिनायाव नोजोर। होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां। जोङो दाउ फिसिनायाव खस्थ' जानांगौ जायो आरो। आरो गोबां बाथ्राखौबो जोङो नोजोर लानांगौ जायो जेरै दाउ मोनसे फार्म। खुलिनो थाखाय बै फार्मा जोङो न' बां गैयै गोजान जायगायाव जानांगोन आरो। लोगोसेनो जा फार्मनि न' बेखौ जोङो।
औ।
गोौ जाया नायनानै जोङो लांगोन जाहाथे बेयाव मान दै अखा हाब्ला दै जमा जाया बेनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे फार्मखौ गोजौ जायगायाव लुनांगौ जायो आरो। लोगोसेनो फार्मनिफ्राय खायफा सुबुङा। गुबुननिफ्राय बायख'नानै हरसेनि जा दाउ फिसा बेखौ लाबोनो। नाथाय खायफा सुबा न'ख न'खरावनो जा आथिखालनि मुगायाव जोङो दाउ बिमा। नि दाउ बिमा नांलाय जेरै मेसिनजोंनो। दाउदैनिफ्राय जोङो दाउ फिसा ओंखारहोनानै जानानै फैदों। बेनिखायनो बांसिन बांसिन सुबुंफोरानो जा हिटार मेसिन बेनिफ्राय जोङो दाउखौ दाउ फिसाखौ जोङो दिहुननायखौ। नुनो मोनदों जोङो दावदैखौ बे मेसिन। सिं सिङाव सोनानै जोङो मोनसे मोजां नांगौ रोखोमनि टेम्पारेसार जोङो। थामजिब्रै डिग्रि गुदुङाव जोङो बे दावदैखौ दोननाय जायो। दना दोननानै जोङो नैजिब्रै साननि गेजेराव बै दावदैनिफ्राय जोंनि फ फिसा गोरलैया ओंखारनानै फैयो आरो जोंनिया बिमा नांलाया जासेनो बे निफ्राय जोङो दाउदैनिफ्राय दाउ फिसाखौ। मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो दाउ फिसाखौ। जेब्ला गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैगोन अब्ला जोङो बेखौ बेनि सिगाङावनो। ज जायफोरनिया एसेबां फार्मखौ गोदोरै लुनो हाया बिथांमोना कार्टननि एबा। प्लेन सिटनि देरा गल देरा बानायनानै बेयाव। जोंनि गलानिफ्राय मोननाय गोजा बाल्बखौ गुदुं टेम्पारेसार होनो थाखाय बेखौ होनाय जायो बेनि। ओमफ्राय सिङाव जा माइ माइनि जुजाय बेखौ बनानै। बिनि सायाव खाखोर बिलाइखौ निउस पेपारखौ बनानै। जोङो दाउ फिसाखौ दोननाय जायो आरोोना दाउ फिसाखौ गोजान जायगानिफ्राय जों गारि मथराव लाबाय जायो। ालाय बेनिफ्राय दाउ फिसानो दडायरेक आदारखौ। होआलासेनो जोङो दाउ फिसाखौ दसे सम नैजिसे मिनिट दोननानै जोङो। मेथाइ गुरुनि दैखौ जोङो होनांगौ जायो मानोना दाउ फिसाइया गारियाव गाखोनानै।